नोंथां औ खोनादोंना औ अ नोंथांखौ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांनिसिम। औ आं नोंथांजों माने ओरैनो ओ हरनायनि जाहोना बेनो जोङो ओरैनो जोंनि बर'नि बैसागो फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो बेफोरनि बागैनो आं माने एसे सावरायनानै आं नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। ओरैनोथ' औ ओ ओरैनोथ' बैसागो होनोब्ला जोङो बर'फ्रा बयबो रंजा खुसि बयबो मोसानायखौ जों नुनो मोनो जेराव जोंङो बैसागोखौ आलदा आलदा बाहागोयैबो जोंङो माने राननायखौ नुनो मोनदों आरो बोखावनायखौ नुनो मोनदों। जेरै जोंङो मोसौ बैसागो मानसि बैसागो बेफोरबायदि जोंङो बाहागो राननायखौ जों नुनो मोन दों जेराव जों मोसौ बैसागुखौ एक्सट्रा फालियो आरो मानसि बैसा गुनखौ जों एक्सट्रा फालियो। बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनदों गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो जों नुनो मोन्दों आरो खोनाबोबाय थादों। नोंथांङा ओरैनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा ओ मोसौ बैसागोआ मा मानसि बैसागो मा नोंसोरनिखै मा बायदि खुंनाय जायो मा आदबजों एसे फोरमायनानै होयोब्ला आं मोजां मोनगौमोन नोंथां।
औ औ फोरमायानांगोन जोंङो गोदोनि बैसागु खुंनाय आरो दानि बैसागु खुंनाय एसे फाराग नुनो मोनो आरो जोंङो बैसागु बोथोर सफैब्ला जे जोङो जेथो दाननि जा जोबथा जे थोनि उनाव जों बैसागो जेथो दानानि जो जोबथा सानाव जोङो दमासियाव बै सानखालि जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओ बै सानखालि नि फुंङावनो सिखारनानै मोसौनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ साम थाइ बिलाइ जेरै फान्थाव पानिलाव बेबायदिनो थाराय दिग्लिलिथि हाय बेनि खााद्रि बेफोरबायदि ओ फिथाइ सामथाइ फोरजों मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो बे जोङो ओ गन ओ आरं जिरनानै सोनाय जायोमोन बिलाइ फोर आरो बेनि उनाव मोसौखौ ओ जा हांगार बेखौ थावजों गलायनानै फथा फोनानै होननानै बेखौ दैसायाव लांनानै थुखैनाय जायो आरो थुखै खांनानै बे सानखालि मोसौखौ उदांङै हगारना होनाय जायो। आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनायो अब्ला मोसौखौ गोदान फागाजों खानाय जायो आरो मोसौखौ ओ मोजां जे मोजां जाथों होननानै जे उखुन्दै होनाय जायो आरो बेै सानखालि आरो बै सानखालिनो जोंङो ओ माखासे गोथां बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय मैगं मैगंफोरखौ बै सानखालि जोङो गोखा गोखै जानाय बुङो। बेखालि जोंङो जानाय जायो आरो। बेनि अखानायै जोंङो
औ
से से थारिखाव जोंङो ओ मानसिनि बैसागु फालियो बै सान खालि जोंङो गेदेर उन्दै गासिबो सनमान होलायो मान बावलायो आरो बिब्दिनो मा खासे बर'नि फुजाफोरखौ होयो आरो मा माखासे गोथैफोरनि जा बावथाय बेफोरखौबो माखा माखासे जौ जेरेब होनानै बावनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोंङो नै नै थारिखनिफ्राय नै खालानिफ्राय मोसानायखौ नुनो मोनो आरो गामि गामि थांनानै बर'फोरनि दामुफोर लानानै बेबायदि बिदिनो बर'नि गाननाय जोमनाय लानानै खुगा मेथाइ रोजाबनानै गामि गामि न'खर न'खर मागिनायखौ नुनो मोनो आरो ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोलावबो माबायदियै रंजालाय बैसागुखौ फालियो नोंथांङा एसे फोरमायना होदो।
औ नंगौ ओ नंगौ जोंनिखैबो थिग बेबायदि नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनिखैबो जोंङो खुंनाय जायो जेराव जोङो मोसौ बैसागोखौ जों गिबियावनो जोंबो खुंग्रोनाय जायो। बेबायदिनो ओमफ्राय मानसि बैसागुखौबो जोंङो खुंनाय जायो ओ जोंङो जेब्ला मोनसे बैसागु खुंगोन अब्ला जोंनिखि जाय ओरैबायदि गाजा गोमजायै ओंखारबोयो जेराव जोंङो गथ'नि लानानै बोराय बुरैसिम माने जोंङो माने गासिबो ओंखारबोनानै माने मोसानायखौ जों गामियाव जोंङो फालिनाय जायो आरो जेराव गुबुन गामिनिया आलदा आलदा मोसायो बा बेबायदिनो बेलेग बेलेग सेंग्रा एस्रा बोरायफोरा एक्सट्रा बुरिफोरा एक्सट्रा बेबायदिनो गथ'फोरा एक्सट्रा बेफोरबायदि मोसानायखौ जोंङो बांसिन गामियावनो नुनो मोनो। खिन्थु जों गामियाव बेबायदि मोनसे मोसानायखौ जोंङो बन्द' खालाम खालामदों जाहाथे जोंङो गामियाव रावबो बेबायदि आलदा आलदा ओंखारालासेनो जोंङो जेराव जों खेबसेनो गथ'नि निफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम जों माने खेबसेनो ओंखारबोनानै माने जोंङो बयबो जयै मोसानायखौ जों माने मोनसे रुल्स बानायदों गामियाव जाहाथे जोंङो बयबो बोरायानो जा बुराययानो जा गथ'आनो जा सिख्लायानो जा जों गासिबो माने जयै रंजा खुसि लांनो हायो जाहाथे बयबो मोजांङै ओ जेनेबा मोजांङै दैदेनलां हायो बेखौ लानानै जोंङो बे रुल्सखौ बा खामानिखौ जोंङो लानाय जादों। बेनिखायनो बै जोंङो मोसानाय दिनखालि जोंङो बयबो दामजु जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं बेबायदिनो लानानै जोंनिखिजायै मोसायो जेराव जोंङो जोंनि जा गामियाव जेनेबा दाम दा आजिखालिथ' गोबां जेनेबा दामग्रा देग्राजोंसो जेनेबा ब कुसारि लानानैसो मोसायो जेराव थिग बेबायदिनो जों गामियाव बेफोरबायदिखौ लायालासेनो जों माने जोंनो खुगाजों रोजाब रोजाब बा जोंङो खाम जथा सेरजा सिफुंखौ लानानै जोंङो दामै दामै गामि गामि जों माने गिदिंनानै जोंङो मोसानाय जायो जेराव जोंङो बयबो गथ'निफ्राय लानानै जोंङो बोराय बुरैसिम बेबायदिनो हिनजावफोरा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर दख'ना गानबोनानै बेबायदिनो फास्रा गस्ला गोदान गोदान गाननाय जोमनाय जोंखौ माने फै लैहोर लैहोर फैनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो आरो सेंग्रा सिख्ला बा गथ' गथाय गासिबो माने बेफोरबायदिनो गोदान गोदान गाननानै जोंङो फैनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंङो जोंनि गामियाव बैसागोखौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै रंजा खुसियै जों बयबो ओं खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै माने ओंखारबोनाय जायो जायनि जाउनाव जों गामियाव बे बैसागो फांसन खुंनाय जायो। जायनि जाउनाव जोंङो मोसाखांनायनि उनावहाय जेब्ला जोंङो बे मोसानायनि मोननाय रांनो जा माइरंआानो जा बेफोरखौ जों गासैखौबो खालजों खालामजोबनानै जा बुथुमनानै जों माने गामियावनो मोनसे फानसन फालिनाय जायो जेराव जोङो बि खौ नै सान फालिनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला जोंनि बैसागो फानसना ओ बैसागु फोरबोआ मोसानाया जोबगोन अब्ला जोङो मोनसे गामियावनो खेला होनाय जायो बेबायदिनो खारनाय बारनाय बेबायदिनो बोराय बुरैफोरनि बायदिसिना गेम जोङो जा ओ गामियाव होयो बेफोरबायदि गामियाव जेनथे रंजा खुसि मिनि खुसियै जों माने नायनो हाथावथाव मोजां नुथावथाव गेमफोरखौ जोङो बासि बासि जोङो गेलेहोनाय जायो। ओ थिग बेबायदिनो जेब्ला जोंनिया बे होनाय मोसानाय बा बायदिसिना जोंनि गेम होनाया जेब्ला जोबगोन अब्ला जोङो जेब्ला फांसन खुलि ओ खुंगोन बै दिनखालि जों माने से थारिखाव ओ जोङो जि दिना लायो फानसन से थारिख नै थारिख जियानो जा जि बारायाव लायो जोङो बे समाव माने सेथि सानखालि माने जोङो बे बैसागु फानसनाव जा जोंनि बादायलायनानै मोननाय बान्था बेफोरनि बागैबो जोङो माने होनाय जायो जोङो ओमफ्राय आरो बेहाय बो जोङो गोबां थुनलाइयारि बादायलायनाय बायदिसिनाखौबो जों होनाय जायो। बेबायदिनो नैथि सानखालिबो जोंनिया गोबां ओ दामग्रा देग्राजों लोगोसे ओ सोरबा सोरबा मोसाग्रा मुसुरग्रा जोङो सल' खनग्रा बेफोरबायदि खौबो जों हांख्रायनानै लाबोनायखौ जों गामियाव अरायबो फालिबाय थायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बेबायदिनो जों गामियाव औ बेबायदिनो जों गामियाव गोबां ओ गाजा गोमजायै जोङो फालिबोदों आरो दिनैसिमबो फालिबोबाय दं। आरो जोङो सानदों जाहाथे जोङो मोजाङैनो बेबायदिनो आग बारायलांबाय थानो हाथों होननानै जों माने जों गामियाव ओरैबायदि मोनसे ओ मोजां थांखि लानानै दोनदों जाहाथे बे थां खिया मोजां जायो बेखौनो लानानै जों माने अरायबो सानबाय थायो आरो नोंथां। इदिनो नोंथांमोननिखैबो औ औ नंगौ ओरैनो नोंथांमोननिखैबो बेबायदिनो मोसाखांनायनि उनावहाय माबा खांनायनि उनावहाय नोंसोरनिखैबो बेबायदि फानसनफोर माबा मोनसे मिटिंफोर लानाय जायो नामा नोंथां?
ओ जोंनि ओ गामियावथ' जोंनि साखाथि ओनसोलफोराव बेबायदि ओरै फांसन बेबायदि ओ जेबो खुंनाय जाया। ओ खेलाफोरबो बेफोरबादि खुंनाय जाया आरो जोंनि ओनसोलाव जा मोसानाय बे फोरनोसै आरो लावखार मोसाखांनानै मोननाय माखासे फोरजों लावखार ओंखाम जानाय बेफोरनोसै आरो बेनि अनगा गुबुन जेबो खालामनाय जाया बेखिनिजोंनो ओ गोजोननाय मोनो आरो जे जोंनि बर' हारियाबो गोदोनिफ्रायनो जा माखासे दामजु फोर गान्नाय जोमनाय आसार खान्थि दि माखासे ओ खुगा मेथाइफोर गाननाय जोमनाय बेफोरखौनो थांनानै थाथों साननानै बैसागु फोर बोखौ गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागै फालिबोनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ गोदो समाव ओ गोदो समाव माखासे ओ मानसिफोरा जे बैसागु बोथोर सफैब्ला ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ गोदान गोदान दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय खौ गोदान गोदान जेरै जोङो गाननाय जोमनाय होनोब्ला गोमो गोजा गोथां बेफोर मोन नथाम गाबो बांसिनै समायसिन होनाय नुनो मोनो आरो जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ बेबायदिनो जोंनि हारियाबो जे गुबुन हारिफोरजों एसे बाखनाय जाथों एसे दावगालांनो होननानै बैसागु फोरबोखौ ओ जोंनि ओनसोलावनो' नङा गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो दासिमहालागै फालिबोनायखौ नुनो मोनो आरो
उम नंगौ ओमफ्राय बेबायदिनो ओ नोंसोर गामिखिजाय ओ बेबायदिनो बयबो खेबसेयैनो नोंसिनिया एसे एससा ओंखारो ना गासिबो गथ'निफ्राय लानानै जेनेबा बोराय बुरैयालागै खेबसेनो मोसायोना नोंसोरनिखै आलदा आलदा मोसायो नोंथां आ बेखौबो एसे फोरमायनानै होयोब्ला आं मोजां मो
औ जोंनि ओनसोलावथ' गोदो बेबायदि जयैनो मोसानाय जायोमोन नाथाय दानिया एसे खमायबोबाय मोसानाया सेंग्रा सिख ख्ला बेफोरबायदि खमायनो हमबाय नालाय मोसानो हमला आरो जेनेबा बोराय बुरैफोरा मोसायो आरो गथ' गथाइफोरखौ मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि सेंग्रा सिख्लाया बांद्राय ओंखारला आरो नाथाय गोदो ओ गासिबो जमायैनो ओंखारनायखौ नुनो मोनोमोन आरो
औ नंगौ उम दे होमबा नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय जोंहा समाबो जाबाय जेराव जोङो होमबा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ दे होमबा दे
औ दे